औ नोंथा खोनादों नोंथां।
अ नोंथां जों ओरैनो मानि सायाव सावरायनो नोंथां।
ओ अ नोंथां ओ आङो जेनाखि जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बेखौसो सावरायनो होननानै नोंथांजों आङो ओ फन हरनाय जादोंमोन नोंथांनो। ओ दा नोंथाङा जेनाखि ओ नों खौ बर'नि बिराद दोरोङारि ओंख्रि जाबाय जानांगौ दा बै नों मिथिनाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो? ओ नो नों मिथिनायखौ जेखिजाया बुंलांदो नोंथां।
औ जागोन दे ओ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि बुंबाथ' गोबां दङबा गोबां दङ आरो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ नारजि ओंख्रि ओ नाफाम। ओ अनला स'बाय। बिदिनो गोबां दं आरो आं बेफोरनि गेजेरावनो नाफामनि बागै बुंनोसै। आरो फारि फारि सम मोनोब्ला बुंगोन। ओ उम नाफामखौ जों ओ माबोरै बानायोब्ला जों ओ माबोरै जायो बेफोरनि बागै आं सुंद'यै उम ओ नोंथांनि सिगाङाव बुंथिनोसै आरो। ओ जोंहा नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोंनो मा नांग्रोगौ होनदों ओ ना ना नागोरान नांग्रोगौ। ना गोरानखौ जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन ओ ना जि बालाबोथिया नास्राय बेफोरखौ नोंथाङा नाफाम बानायनायाव बायोब्ला मोजांसिन आरो ओ नोंथाङा ओ ओ बै बाजारफोर मोनलाबायनाय ना गोरानखौ ओ नाफाम बानायनायाव बाहायाब्ला। ओ साबसिन जागोन मानोना बियो गोखा जायो आरो बियो ओ बाला बा हाफोर थायो आरो बेयाव बेखायनो नोंथाङा न'आवनो गुरनानै मोननाय बा सारनानै मोननाय बालाबोथिया ना बा नास्राय बेफोरखौ ओ बानायोब्ला मोजां जायो आरो दा गिबियाव जोङो उम नाफाम बानायनो थाखाय मा खालामग्रोनांगोन होनदों गिबियाव जोङो बे ना गोरानखौ ओ उलार उलाराव ओ देग्लो-देग्लिनानै लानांगोन। ओ देनाय समाव नोंथाङा बे ना गोरानाव माखासे बुस्थु नांगोन जेरै जोङो ओ बानलु होफायो उम थास' बिसं होफायो सामब्राम होफायो। बिदिनो सामब्राम गुफुरफोरबो होफायो आरो। बिदिनो होफानानै नोंथाङा बेखौ मोजाङै गेब्ले जासे ओ देनांगोन आरो गुन्द्रा जाजासिम देनांगोन। ओ देयै देयै बिदिनो बेयाव संख्रिफोर होदो। ओ बिदिनो देयै देयै नोंथाङा जेब्ला बेयो मोजाङै गेब्लेजोबो अब्ला नोंथाङा बेखौ ओ उम दोननो नांगोन बा मायाव दोनगोन होनदों औवा हासुं। बा भयामफ्राव दोननो हायो भयामफ्राव दोनोब्ला बारा गोबाव थांनायखौ जों नुनो मोना आरो। बेनिखायनो जोङो औवानि हासुङाव दोनोब्ला गोबावसिन थांनायखौ जों नुनो मोनो औवानि हासुं हासुंखौ नोंथाङा गिबियाव ओ माबायदिखौबो सायख'नांगोन होनदों औवा माखाल बा औवा बुरखानिखौ लायोब्ला मोजां। जां जेराव गुदुङा ओ उम गुदुङा गुवार आरो फरफोरा गोलाव गोलाव जायो। ओ बिदिनो जेरै औवाखौ दानबाय ओमफ्राय फारसे खैजा गान्थिखौ दोनदो फारसेखौ गुदुं दोनदो। बिदिनो औवाखौ मोजाङै सैनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोदो। ओ सुनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदों? जि ओ ना गोरान जि देनानै लाबाय ओ बै देनानै लानाय ना गोरानखौ ओ मोजाङैनो बे हासुङाव थुसो थुसो सोनानै लादो। एखदमबारे गोरा थुसननानै लानांगोन जाहाथे ओ मा होनदो बेयाव सिङाव खंक्ला जानानै थाया जाहाथे मोजाङै गोजोजोबो। बिदिनो नारसो नारसो सोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा होनदों? खोबथेनो नांगोन जाहाथे बेयाव बार हाबनो हाया। बार हाबोब्लाथाय मा होनदों ओ जि नाफाम बियो मैखुन बेरोबा गाज्रि जायो होनदों आरो नोंथां दा बेखायनो जोङो बेखौ ओ बार हाबनो हायै बायदि मोजाङै खोबथेनांगोन जेरै जोङो बुंनो हायो प्लास्टिकजों खोबथे खोबथेनो हायो थालिर बिलाइखौ जोङो मोजाङै खोबथेनानै बेखौ दिरुंजों खाबथानांगोन। बेनिफ्राय बिनि सायाव जों मा खालामनांगोन ओ हा लिरथेनांगोन हाब्रु लिरथेनांगोन हाब्रु लिरथेबाथाय बेयाव बार हाबनो हानाय नङा आरो। ओम बिदि हाब्रु लिरथेनानै जोङो ओ बेखौ मायाव दोननांगोन होनदों गुसु जायगा बा न' जोंनि बर'नि न'फोराथ' बांसिनानो इन्जुरनि न' जायो गोदोनि समावबो ओ बिदिनो दै न'नि उसुं खना उसुं खनायाव दोनोब्ला जायो गुसु जायगायाव। ओम गरम जायगायाव दोनोब्लाथाय बियो मैखुन बेरगोन बा गाज्रि जागोन आरो गोबाव समसिम दोनजानाय नङा बेनिखायनो जों गुसु जायगायाव दोनोब्ला मोजां। गुसु जायगायाव बिदिनो दोनदो बेनि उनाव गोबाव सम जेरै जोङो मा होनदों ब्रै दान बा बा दानसो दोननानै बेखौ नों नोंथाङा मोजाङैनो जानो हागोन आरो। ओरैनो जानाय बुङोब्लाथ' जोङो नाफामखौ गाव गोजाबो रोसि फुदुंनानै जानो हायो आरो जोङो थास' बिथ'रिफोरजोंबो गोथावै संनानै जानो हायो। जोंहा मोनसे खोथा दङ नाफाम ओंख्रिखौ सङोब्लाथाय सिखोमानो हाया होननानै ओ जिस गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आरो। बेयो बाथ्राया सैथो मानोना जोङो नाफामखौ सङोब्ला बयबो बिनि मोदोमनाय बा ओम बिनि जि मोदोमनाय बियो गोसारजोबो बेनि खारनाव बेखौ मा होनदों बयबो मिथिजोबो आरो जेरै जोंङो लामा सेरजों थाङोब्ला जोङो मोदोमोब्ला जों मिथियो न'सुंनि मानसिफोरा ओ मोदोमहैयोब्ला मिथियो बिदिनो जोङो नाफामखौ संखुमानो हाया होननाय खोथाया सैथो आरो बिदिनो जोङो नाफामखौ बेफार फालांगि खालामनायावबो नुनो मोनो जेरै जोङो बुंनो हायो गोबां बर' आइजोफोरानो नाफामखौ बानायनानै बाजारफोराव फाननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। ओम दानि जुगावथ' नाफामनि बेसेना गोबां जाबाय मानोना बेफोरखौ जोङो गोबाङै मोननो हाला मानसिफोरा बेफोरखौ बारा बानायलिया बेखायनो बिनि दामा गोबां जाबाय आरो गोदोनि समाव जोङो गोबां बाजारफोराव फाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय बेफोरो दानि दिनाव एसे खम जाबाय आरो बेनिखायनो बिनि बिबाङा बांबाय आरो बिदिनो जोङो मा होदो नाफामखौ न'आव बानायनानै जायोब्ला मोजांसिन जायो। मानोना नोंथाङा जि गुबुननिफ्राय बायना जायोब्ला बिनि बानायनाय माबानाय फोरखौ मिथिब्लांङा बेखायनो न'आव बानायना जायोब्लाथाय साबसिन जागोन आरो नोंथां। बिदिनो जोङो मा होनदों नाफामखौ बर'निल' ओंख्रि होननानैबो जोंहा मा होनदों जि आइ टेग मोनबाय। जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन जायखौ जोङो बुंनो हायो जि बे ओंख्रिया बा बे बेसादा गुबुन हारिफोरनि नंला आरो बेयो खालि बर'निल' जे बर'जोंनो सोरजिजानाय जिनिस बा ओंख्रि होननानै बियो सिनायथि मोनबाय आरो ओम बि दिनो जोंहा गोबां बिदि सिनायथि मोननाय ओंख्रिफोर दङ बे ओंख्रिफोरखौ आङो सम मोनब्ला नोंथांनि उनाव फोरमायसिगोन आरो बिदिनो नोंथाङाबो माबाफोर दोरोङारि जानायनि बागै मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
मिथिनायाथ' मिथियो नोंथां ओम जेनाखि नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेनाखि बर'फोरनि गोदोनिफ्राय जेनाखि संनानै जाबोनाय ओंख्रि बैफोर ओंख्रिफोरखौनो जेनाखि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो दा नैबे बे समावहाय आङो बै दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव जेरैहाय अनलाजों दाउजों आरो सबायजों साम' अ बे संनायखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन उम दा जेनाखि अनलाजों दाउजों बेखौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जेनाखि अनला बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो ओ माइरं दा बै माइरंआ जेनाखि जोसा बा ओ दस्रा माइरं रनजित बेफोरखौबो जानो हानाय जायो। दा बै ओ माइरंखौ जेनाखि जोङो सोमग्रोनानै लाग्रोनांगौ ओ थामजि मिनिटसो जेन'बा ओ जायखि जायखि जाया बबेबा मोनसे खुरैबा गामलायाव ओ सोमनो हागोन आरो बेनि उनावहाय थामजि मिनिटसो सोमखांनायनि उनाव जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला बेनि उनावहाय जोङो ओ बे माइरंखौ ओ आथिखालावथ' जेनाखि ग्राइन्डार थायो बयनावबो आरो नङाबा ओ उवालावबो जोङो देनो हानाय जायो गोदोनि समावथ' अनलाखौ बांसिनै उवालाव देयो गायहेनजों होननानै मोन नाथाय आथिखालाव जोङो जेनाखि बै ओ माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो दा ग्राइन्डार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। उम दा बै ग्राइडाराव ओ बा उवालाव जेनाखि ओ माइरंखौ उननानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौ दाउजों जागोन नालाय जेनाखि ओ जोङोहाय बर'फोरा ओ न'आवनो बायदि मैया दाउ ओ फिसिखायो दा बै दाउ फिसि फिसिनायखौ जेनाखि ओ मोजाङै ओ गोदानानै सिथारनानै गोदानानै जोङो सुनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोङो ओ दाउ बेदरखौ संग्रोनानै लानांगौ एसे ओ संख्रि थाव ओ जेनबा थाव बानलु संख्रि गासिबो सेरजोबनानै जोङो मोजाङै मेडियाम एसे एवनानै लानांगौ। ओ बेनि उनावहाय ओ जेनाखि ओ जोङो एवखांनानै दोननांगौ दा एवखांनानै दोननायनि उनावहाय ओ जोङो दैखौ एतसे गरम खालायग्रोनांगौ सारायाव दा दैया एसे गुदुं जाब्लानो जोङो ओ अन गुन्दैखौ हरनांगौ आरो दैजों दैयाव अन गुन्दै हरखांनायनि उनाव जेब्ला एसे गोदौवो ओ होमब्लाथाय जोङो ओ खारैखौबो हरनांगौ आरो बे समावनो जोङो दाव बेदरखौबो हरनो हानाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ जेनाखि ब्रैजि मिनिट बा बाजि मिनिटसो मोजाङै संनायनि उनावहाय जेनाखि अनलाया एसे उनावहाय आम था महर लायो बे समावहाय जोङो ओ बानलु संख्रिया थिग जादोंना जायाखै बेखौ साखि नायनानै जेनाखि ओ बेखौ दसे गुसु खालामनानै खांनानै ओ जानो हानाय जायो आरो। दा अनला ओ आरो दाउ बे ओंख्रिया जेनाखि बर'नि मोनसे ओ गाहाय ओंख्रि होननानै मिथिजायो दा अनलाजों दाउजों ओ ओंख्रिखौ जा ओरैबायदि गोथाव जायो माने बिराद मोजां जायो आरो जानो। आरो आङो मोनसे ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दैबो सुंद'यै फोरमायथिनानै होगोन ओ बेनो जाहैबाय सबायजों साम'। दा सबायजों साम' ओ जों संनो थाखाय जेनाखि जोङो साम' दा साम'खौ जोङो ओ दैसाफोराव मोननाय जायो। जेनाखि ओ उम जेराव स्राय स्राय बोहैनाय बेफोराव साम'फोरा थायो। दा बैफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो खननानै लायखायो। दा बै खननानै लानायफोरखौ सोरबा सोरबाया ओ जेनाखि खनना नानै लायनो थांनो हायाबा माखासे बे ओ साम' बेफार फालांगि खालामग्रा बैफोर आइजोफोरनिफ्राय जोङो साम'खौ बायनानै लानो हायो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ बायनानै लाबोखांनानै जोङो दैयाव दोननांगौ एसे खिगारहोनांगौ सानसेसो बेनि उनावहाय ओ जोङो सबाय सबायखौबो जोङो ओ जेनाखि जोंआहाय सबाइ मेसें बोथोराव जेना खि जोङो सबाय आबादखौ मावनाय जायो दा बै समावहायनो जोङो सबाइ आबादखौबो जोङो बुथु खानानै ओ जोङो लाखानो हायो आरो बेनि उनावहाय जेनाखि सबाइखौ जोङो ओ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ बेखौ जोङो उननानै लाग्रोनांगोन दा उननानै लाग्रोनो थाखाय जोङो बेखौ गिबियावनो ओ सबाइखौ जोङो एवथ्रमग्रोनांगौ जाहाथे गेस्रेम जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ होख्रेमनो हायो बथलजों बा ओ आथिखालावथ' ग्राइडारबो दं ग्राइडारजोंबो जोङो औ उननानै लानो हागोन सबायखौ ओ दा बेबायदिनो उननानै जेनाखि गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय ओ जोङो सबायखौ ओ मोनसे जायगायाव दोनथ'दो बेबायदिनो ओ बेराफारसेथिं साम' साम'खौ जोङो ओ जानायनि ओ जाजानाय खालामनायनि सिगांनो जोङो ओ बेयावहाय बेराद गो-गोलावथार ओ माखासे माव थांखिफोर लानांगौ जेरैहाय साम'खौ जोङो ओ खिथुखौ दानग्रोनांगो जायो आरो बेनि उनावहाय बेयाव मोखांबो थायो बे खौ गारग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावहाय मोदजाङै सुनांगौ साम'खौ ओम दा बेबायदिनो मोजाङै सुखांनायनि उनाव खननै खनथामसो सुखांनायनि उनावहाय जेब्ला साम'आ गोजों जायो ओमब्लाथाय ओ बेखौ संनो हानाय जागोन आरो दा बेनि उनावहाय जेनाखि साम'खौ जोङो ओ जेनाखि सारायखौ जानदो ओ अरदाब बा गेसफ्राव बिदिनो ओ ओमफायो जोङो साम'खौ थाव सेरनानै मोजाङै संख्रि बानलु ओ हाल्दै जिरा म स्ला होजोबनानै जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ मिडियाम मोजाङै ओ दा बिनि उनावहाय एवनानै लाग्रोखांनायनि उनाव जोङो ओ एसे गोबाव एवगोन ओमफाय जेब्लानो खि एवनाया मोजां जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ दो ओ बेराफारसेथिं जोङो सबाय खौबो रुनानै लाग्रोखानांगौ आरो ओ दा जोङो सबायखौ बेबायदिनो ओ कुकारफ्रावबा बबेबा मोनसे सारायफ्रावबो रुनो हायो बेबायदिनो गावबागाव जाय बहाय रुयो रुनो हागोन आरो जेनेबा कुकारफ्राव रुयोबा जोङो ओ सबायखौ आदबार नयबारसो सोगाबनांगौ ओ बेनि उनाव जेब्लानोखि ओ सोगाबखांनानै खुगा माबाया सबाइया रुइगोन बायदि जायो अब्लाथाय जोङो ओम जेनाखि बै साम'खौबो एवखाबाय नालाय दा रुइनायजो बै जेनाखि कुकारनि ओ जोङो स बाय बेखौ होसननो हानाय जागोन बेनि उनावहाय होसननानै दै नांबागौ बायदि जायोबा ओंख्रि खौ बेसे बुरजा बानायगोन बेनि हिसाबावहाय दैखौ होबानो जाबाय ओ बेबायदिनो जोङो ओ सबायजों साम' खौ एसे गोबाव संनाय जेनेबा थामजि ब्रैजि मिनिटसो संनायनि उनावहाय जोङो ओ